औ नोंथां औ खोनादों नोंथां। औ दङ नोंथां।
नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जादों आङो माने फंनैसो बाथ्रा नोंथांजों बिदि फालांगियारि बेफार फार बानिज्यनि बागै फांनैसो बाथ्रा सावरायनो होन्नासो नोंथांनिफ्राइ सोंनो होन्नासो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ नोंथां।
सावरायजायोदा नोंथां?
औ सरायनो हागोन नोंथां।
दे होमबा जागायदो।
औ दाथ' नोंथाया खनादोंना?
नों खोनादों नोंथां बुं
जोङो मा होनो बेफार बिजनेस फालांगि खालामनोब्ला जोङो गिबियाव फिसा बेफार होजेननायनिफ्राय जों गिदिर बेफार फालांगि होजेननो हागोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंङो उन्दै जा गेदेर देरलाङो मानो होनोब्ला जोङो उन्दै उन्दैनिफ्रायनो जोङो बेफार फालांगिनि सोमोनदै मिथिनोनां मिथिग्रोनांगोन बेफार फालांगिनि थाखायनानै जोंहा गुबुन गुबुनाव ओ गुबुन गुबुन जायगायाव फानहैनो हागोन जोङो फिसा बेफार फालांगि खालामनानै जोंहा उनावहाय बे लासैनो फिसा फिसा बिजनेसनिफ्रायसो जों गिदिर देरलांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गासिबो धोन समपथियानो थाखाजोबा जों बेफार फालांगि ओ फिसा सानिफ्राय खालामनानैसो गिदिर जाबो जादों। जथिनि मोननो हायो नाथाय दिनै आरो गोबां लाइमोन सुबुंफोरानो लेखा फरा फरायनानै जोंहा गोबां लाइ साख्रि मोनाखै साख्रि मोनैनि जाहोनाव जोंहा बेफार बिजनेस फालांगिफोर मावनो मावनायाथ' रोखा जाखानांगोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना ओ दा जोंहा बेनिखायनो। बेफार बिजनेस फालांगिखौ मावथारनांगौ नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेफार बिजनेस फालांगिजोंनो जों गोबां मानसिफ्रा नख'र नख'र संनो हायो नख'र सामलायनो हायो बेबार बिजनेस फालांगिजोंनो। फिसा फिसौखौबो फोरोंनो हायो बेफोर बिजनेस फालांगियानो जोंनि देरसिन मेन इम्परटेन्ट। बुस्थु बियो बे मानो होननानै बुङोब्ला बे बेफार बिजनेस फालांगि जों बयबो खालामनांगोन सानसे समाव बयबो मावनांगोन दा नोंथाङाबो बेफारनि। बिजने फालांगि मावफेरबायना मावफेराखोन नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
उम बेफार बिजनेस नोंथां मावनायालाय होनबाबो एसे एनैफोरखौ एसे एनैफोरखौ मिन्थियो आरोना नोंथां। जेरै जोंना माबा बिजनेस दानि मुगायावथ' बेफोर साख्रिनि अनगायै ओ साख्रि ओ साख्रि साख्रिनिख्रुइ बांसिन जोंना बिजनेसावनो प्रफिट थायो नङा होनबा नों
औ नंगौ नोंथां
दाथ' गिदिर गिदिरबो मावनो हायो फिसाबो मावनो हायो जेरै जों दा मोनसे बिजनेस माव जेरै बिजनेस फार्स्ट मावजेननाय समाव जों फिसा बिजनेसनिफ्राय दे आवगायलांनो नांगौ आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिजनेसाव मा बिजनेसावथ' आरो इदिनो आरो समाव प्रफिट जायो समाव लस जायो नाथाय बिजनेसाव लस जानायखौ गिनाङा नोङो दिनै ओ माबा मा होनो लस जाबाथाय गाबोन नोंना ओग गोगोम प्रफिटबो जानो हागौ माने बिजनेसाव खुनु खोथा गैया आरोना माने ओरैबायदि समाव ओरैबायदि दामा गोजौवाव थांगोन आरो समाव गाहायाव फैगोन बिजनेसा इदि आरो ना लाब लसनिसो माबा आरोना बिजनेसा जेरै जोंना बिजनेस हमना ला मोनसे बिजनेस ओ फिसा बिजनेस निफ्राय जागायलांनो जागायलांनाय जेरै हमना ला नोङो मेगं थाइं मेगं थाइगंफोरनिबो बेफार खालामनो हायो जेरै नोङो ओ मेगं थाइगंफोरखौ नोङो न'वाव गाव गाय गायनानै फानाबाबो आरोना नोङो गुबुननिफ्राय फायखारि हिसाबै लानो लानो हायो जेरै नोङो हमना ला फानलु ओ हमना ला दानि दा फानलु फानलुनिफ्राय फानलुखौ बेलेग बेलेग माबा बेलेग माने आबादारिनिफ्राय नोङो बायना लाबो फानलुखौ केजियाव नोंथाङा जेरै ओ माबा त्रिसथाखा ओ थामजि थामजिबा इदियाव बायना लाबो आबादारिनिफ्राय ओमफ्राय उनाव जाय बायना लाबोनानै नोंथाङा इखौ ब्रैजि ब्रैजिबा नङाबा बाजि इफोराव नोङो माने मार्केट माबाखौ नायनानै नोंथाङा फाननो हायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां
फानलु होननाल' नङा जेरै आरो गुबुन गुबुन दङ जेरै बिदिनो सबाय बिमा खांख्रिखला खला आलु इफोरखौ गासैखौबो आरो ना नोंथां एरै मेगं थाइगं मेगं थाइगंनि मेगं थाइगंनि बागै दैबो आरो गुबुन गुबुनबो हायो आरोना जेरै जों दा मेगं थाइगंनि रायलायगासिनो इदिनो मेगंफोरखौ नोंथां ओ फानलु पियासफोरखौ बेफोरखौ बायस'नानै नों फायखारि हिसाबै बायस'नानै एसे ओ इदिनो किजि त्रिसथाखा सलिसथा थाखायाव बायनानै नोंथाङा पनसासथाखा साथिथाखा जेरै था थाइबा सयथाखा थाइथाम थाइब्रैबाबो इदिबाबो लाब जानानै नोंथाङा
औ नोंथां
बुंनो थाङोबा दानि दिन ओ दानि दिनावथ' आरो माबा बयबोथ' साख्रि मोनखाया नालाय जोंना सुबुं अनजिमायाबो गुबुं बिराद बांबाय आरो बिथिं जोंना दा साख्रिनोबो बिराद खस्थ' जायो आरो साख्रि मोननायाबोथ' ओरैनो गोरलैब बाथ्रा नङा बिराद खस्थ' खालामनांगौ जायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
साख्रि साख्रिखौ साख्रिखौ लानो नाजा नाजाबाय थानोबो नांगौ आरो इनि अनगायैबो जोङो स थिं जोङो गावनि गावखौ फसंना लाखिनो थाखाय बिजनेस मावनांगौ आरोना नोंथां जेरै बेफोरनि बागैनो माबा खालामनांगौ आरो ना मा होनो मैगं थाइगंनि दखान मैगं थाइगं नङा माबाबो दखाफोरनि दखानफोर होनांगौ आरोना नोंथां बिदिनो बिदिनो फिसा फिसा दखान दखानफोरखौ जेरै फिसा फिसा दखान होनानै नोंथाङा बिदिनो मेथाइफोरनि बिदिनो दालि सिनि बेफोरखौ बिस्कुट बेफोरनि बागै बेफोरखौ दखान होनानै फासाव दखान होजेननानै बेफोरखौ फानै फानैनो एसे लाब जायो नो नोंथाङा इदिनो गिदिर गिदिरबो मावलांनो माबा बेजोंनो लाबफोरजों एसे गिदिर गिदिर गिदिरबो दखान होलांनो हायो आरो ना नोंथां
औ नों
औ ओं इदिनो आरो दानि दिनावथ' आरो बिदि बयबो बयबोथ' साख्रि मोनखाया नालाय बेफोर बेफोर खामानि बेफोरनि बिजनेस मावनायनि आबादा बिदिनो फालांगियियावबो एसे सोनारनानै थानांगौ आरो ना आथिं गावनि थाखाय मोजां आरो ना नोंथां
औ
औ ओं नोंथाङालाय माबाफोर बिदि बिजनेसफोर मावनो मोनफेरबाय नाम जेरै बिदिनो फार फालांगियारिनि माबाफोर मावफेरबाय नामा नोंथाङा
औ मावफेरबाय नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां कुइसनखौ सोंदों मानो होननानै बुङोब्ला आंबो गोबां बिजनेस फालांगि मावफेरबायमोन नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन सासे जायबा आबादारि नोंथाङा दा बावैसो होनलांदोंमोन ना नोंथां
ओं
ओ जायबा आबाद ओ बे बिथांनाव आङो बिदिनो हमनानै ला बानलु दाथ' दैलां बोथोरनि बानलु मोन लु ना नोंथां
ओं नों मोनो नोंथां मोनो
बे बानलु फिथाइखौ लानानै आबादारिनिफ्राय आङोदिनो ब्रैजि ब्रैजिबा राङाव बायनानै लांनानै आङो दखानाव दखा एबा दखान एबा हाथथाय बाजारफोराव आङो फानहैयो बेयावहाय दाइनजि दाइन जि ब्रैजि दाइनजि गुजि बिदियाव फानहैयो आङ अब्ला बिदिनो जोंहा बेयाव एसे एनैबाबो लाब मोनो नङा होमबा नों थां मा होनो बिजनेसो होनदों खौ जों बेहाय थाय गरसेनिफ्राय गरनै गरनैनिफ्राय गरथाम लाब मोनजानो थाखायसो जोङो बिजनेस मावो जायनि थाखाय जोंहा दा रां रुफा गैयैयाव जोंहा बेफोर बिजनेसफोरजोंनो रां रुफा आरजिनो हायो दोन दलद खामायनो हायो नङा हबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
थाखाय जोंहा गोबां थाखा फैसा खामायनो हायो गोबां गावखौनो बि गोबां गिदिर गिदिर गिदिर बिजनेस गेलेनानै गावखौनो क्र क्र फथि खामायनानै गावखौ मुलुगावनो सिनायथि होनो हायो लेखाफ्राव फरायनानै साख्रि मोननायजोंल' धोननि जायो बे नङा गावखौ बिजनेस बेफार फालांगि मावनायनि सिगा नो गुबै माहाजोन जानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव गुबै माहाजोन जानाय जादों गावनि बिखनि थैखौ दै खालामनानै जोङो खस्थ' आबादारि जानानै खस्थ' खा खामायनो थाखा फैसा खामायनानै जोंहा मावनो हायो नङा होमब नोंथा ओ जायनि थाखाय बिनि दिनै जोंहा गोबां खस्थ' मावनानै थाखा फैसा खामायनानै जोङो गावखौ गावखौनो गावनि आथिङाव गसंनो हानो हागोनखौ जों आसा खालामो मानो होनोब्ला दानि दिनाव जु गाव ओ साख्रिखौथ' मोनला जेराव जोङो बिजनेस बेफार फालांगि मावाबाथ' जोंखौ गुबुननि आथिंखौसो हमनो नांगोन नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ
ओंखायनो जोङो गाव जोङो थाखा फैसा खामायनांगोन रां रुफा खामायनानै दोन दौलद आरजिनो रोंनांगोन होमब्लासो जों गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन होमबासो जों गुबुनखौ गावनि आथिङाव लाबोनो हागोन गुबुनखौ गाव खामानि थिननो हागोन दा बेनिखायनो जो-जोङो लेखा फरा फरायनाल नांगौनिबो लेखा फरा फर रायनानै जों साख्रि मोनजोबा जेला जोंहाथ' सा एसे एनै खस्थ'खौथ' खामायखा नांगोन जेराव गाव सुग गैयै रायजो जानो थाखायथ' एसे एै फैसाखौबो' खामायखानांगोन नङा होम बा नोंथां
नंगौ नोंथां
दा बेनिखायनो जोङो जोंनि गासै निबो बुहुमाव थानाय लाइमोनफोर एबा जोंनि जायगा एरियायाव थानाय लाइमोनफोरा जाहाथे बे बेखार थायालासिनो बेफार बिजनेस फालांगि मावनो रोंनांगोन बिजनेस फालांगि मावनानै गुबुननो फानहैनानै गरसेयाव गरनै गरनैवाव गरथाम लाब जानो रोंनांगोन होनबासो जोङो गावखौ फोरमायनो हागोन गुबुननो दिन्थिनो हागोन थांलाय फैलाय राहा खालामनो गावनो नो बेफोरनि बिजनेसनि फैसाजों थलाय फैलाय राहा खालामग्रा बे जिराद बाय बुस्थु बायना हानो लानो हागोन जायनि जाहोनाव नोङो गंसे न'खर खुंनोब्ला दिनै गंसे न'खराव खुंनो थाखाय बेसेबां रां रुफा खरसा जायो नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौ जायनि थाखाय बेनिखायनो जोंहा गो बां थाखा फैसा खामायनांगोन थाखा फैसा खामायब्लासो गावखौ माहाजोन होननानै सिनायथि होनो हागोन आरो दंबावो गाव गाव माहाजोन जानायजोंल' लोगोसे गुबुननोबो लामा मेगन देखायनो रोंनांगोन मानो होननानै बुङो- ब्ला बिजनेसखौ ओरै थोरै माव होनना देखायनो रोंनांगोन खिन्थानो रोंनांगोन होमबासो गुबुनाबो नोंखौ फल' खालामनानै नोंखौ फल' खालामनानै नोंनि मावनाय आयदा हिस हिसाबै मावलांगोननानो बे गुबुनाबो माहाजोंन जानायखौ फोरमायनांगोन गाव माहाजोन जानायजोंल' जाया नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंथां नंगौ
दा बेनिखायनो होननो थाङोब्ला बयखौबो माजोन जानो खालामनांगोन गाव रोङिखौ गुबुननो फोरोंनांगोन गाव रोङिखौ गुबुनाव सोंनांगोन दा बुङोब्ला खेथि मावोब्लाबो जोंहा खिथिखौ मारै मुलि बिजनेज मा मारै मेडिसिन होनो हांगोन बेखौ सोंनांगोन बे मुलि जाय मैगंखौ मे जाय मैगंखौ खेथि मावदों बे खेथिखौनो आरो बिनि फिथाइखौ खाना लांनानै जोङो बाजाराव फानहैनो हागोन अब्ला बाजाराव फानहैनो लांनायानोथ' नोंनि बिजनेस फालांगि जाबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
खम समनि गेजेराव नोंथांखौ लोगो हमना जोबोर गोजोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आङो नोंथां
ओं नोंथां जोंनाथ' रायलाय रायलाय समाबो जाबोबाय ना नोंथां
औ नोंथां
सावरायनो मोजां मोनबाय आं जिखिनि रोंदोंमोन रि ओ रोंनाय बेफोरखौ नोंथांनिसिम फोरमायबाय नोंथां नोंथांङाबो आंनो फोरमायबाय जोबोद गोजोननाय थाब नोंथांनि जा ति इयुनाव रायज्लायनो मोनगोन होननानै आसा थायो दे नोंथां होमबा
अ